थां
मा होनदो हेल नोंथां
नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां नोंथां खोनादोंना आंनिखौबो?
औ औ नोंथां दासो खोनादों मोजाङै
औ
औ नोंथाङा ओ फ्रि दङ ना नोंथां?
औ दं
ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो एसे खायसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि जा बे काति गासा फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ खाथिगासाखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालिनाय जायो होनोब्ला ओ खाथि गाासानि सानखालि गिबियावनो जोङो न बां लिरस्रांनानै ओ साफा खालामना लानायनि उनाव ओ मोना बेलासि समाव जोङो दुब्लि फोथाराव ओ नआव बाथौआव ओ आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव ओ दुब्लि फोथाराव ओ माइनावखौ मायनावखौ बाउनो थाखाय नखरनिफ्रायनो जगर लांफायो जोङो खाथि गासायाव बाउनाय सम- समाव माबा नांगौ होनोब्ला गय फाथै जरा आरो साथि लगायनो थाखाय जोङो हानि साथि बिखालि हानि साथि बांसिनानो बाहायो एबा बांसिनानो बाहाया थालिर दुखाजों जोङो साथि होयो एबा दुब्लि बोथोराव लाङो थाखाय जोङो थाइगिरनि थाइगिर फिथाइखौ जोङो थाइगिर फिथाइ खंबा थायो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ खंसे खंसे बोखानायनि उनाव बेखौ लानानै लोगोसे जोङो ओ औवा औवा ससे दाननानै आरो गय फाथै जरा आलारि बाथि ओ बिदिनो बुद गाजि बिदि लानानै उम दुब्लिसिम जोङो बाउनो लाना थाङो ओ बे बाउनायानो मानिखाय बाउवो होनोब्ला माइ आबाद मावनाया मोजां मोजाङै जाहाथे जायो माइआ जाहाथे मोजाङै ओंखारो बेनि थाखाय माइनावखौ बाउनाय जायो ओ बा-बाउनाय समाव मा मा होयो होननाय लोगोसे ओ गय फाथै जराखौ होनाय लोगोसेनो नारें होयो आरो जा गय फिथाइ बि समावथ खाथि गासा बावनाय समावथ गय फिथाइ गोरलै थायो नालाय बिनि थाखाय गय फिथाइखौबो खान्दि खान्दिसे खालामनानै फिसा फिसा खालामनानै बेखौबो जोङो बाउवो आरो ओजा दुब्लि फोथाराव आलारि बाथिखौ लगायनायजों लोगोसे फोथारावनो थुलुंसि बिफांखौ गायनानै जोङो मायनावखौ खुलुमो एबा आबाद फोथाराव माइआ मोजां जानायनि थाखाय बे खालि जोङो खाथि गासाखौ खुलुमो आरो बांसि बांसिनानो जोंना आइजोआ थांनानै दुब्लि फोथाराव साथि गासाखौ ल फैनानै ओ गुबुन गुबुनबो मेथाइ रोजाबो नाथाय ओ मेथाइ रोजाबनानै दुब्लि बोजाराव खाथि गासाखौ फालियो नाथाय मेथाइखौ आं एसेबां ओरै गोसो गैया ओ थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खाथि गासा खौ फालिनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननि जा खाथि गासाखौ मारै फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै ओ बुंदों बेबायदिनो खाथि गासाखौ फालियो आरो गिबियावनो जाहा सानखालि जोङो खाथि गासा ओ बा जे खाथि गासानि फोरबोखौ जों फालि बे सानखालि जोङो गासैबो नखरनि सुबुंफोरा ओ ओ फुङावनो दुगै लोबै ओ आलारि बाथि सावो आरो सावनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव ओ थालिरनि ओ बे मोनसे जोङो सा थि लगायनो हानाय बायदियै थालिरनि दना मोनसे बानायनानै लायो आरो ओ बेखौ जोंङो ओ ननि बारियाव आरो लामा फोथा लामायाव आरो दुब्लि फोथाराव ला ओ गायहैग्रोनाय जाय आरो गिबियावनो बेनि उनाव जोंङो बेवहाय होनो थाखाय ओ साथि आरो बुट गाजि लोगोसे गय फाथै आरो नारें ओ फिथाइखौबो जोंङो ओ बेवहाय बाहायो आरो आरो जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोंङो बेखौ ओ गिबियावनो नआव लगायग्रोनाय जायो आरो आथा आलारि बाथिखौ ओ लामा बा रि गासैबो जायगायावनो लगायखांनायनि उनाव जोंङो ओ दुब्लि फोथाराव माइयाव जोंङो ओ बुद गाजि थाव ओ साथि बायदिसिनाखौ जोंङो लांनानै ओ दुब्लियाव जोंङो साथिखौ लगायहैयो आरो नोंथां। बेनि उनाव ओ माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय ओ आरज गाबनाय जायो। जाहाथे दाउ एम्फौ फोरा माइखौ जानानै ओ गाज्रि खालाया बेनि उनाव जोंनाव मोनसे मेथाइबो दङ ओ बेखौ आंङो मोजांङै ओ मिथिया नोंथां ओ जोंनाव बेफोरबायसानो आंङो काति गासा फोरबोखौ फालिनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नाफामखौ बानायनाय जायोना जाया नोंथां?
ओ जोंनि जाय नाफामखौ बनायनाय जायो बनायनाय जाब्लाबो आं-आंना एसेबां नाफाम बानायनाय नि हुदा गैया नोंथां अब्लाबो आं जा ससे नुदों बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ गिबियावनो ना खौ ओ जोंङो फोरानग्रोना लानांगौ फोरानग्रोना लानायनि उनाव ओ थास बिलाइनि बिलाइखौ बो होयो एबा थाराय खौ बो होयो बे जोंङो सानदुङाव मोजांङै फोरानना लानांगौ मानोना थास फांङा मानो नालाय बेनि थाखायनो मानै बादि बेखौ जोंङो गिबियावनो फोरानदबनानै लाग्रोयो लाग्रोनायनि उनाव जोंङो ओ नाजों आरो बे थास बा बिलाइ एबा थारा फोरानना लानायखौ जोंङो जयै देयो। ओ बेयाव माबाफोर बा फानलु एबा बिदिनो ओ सामब्राम थामब्राम होजायो आरो बा होआबाबो जेबो खोथा गैया बिदिनो देयो देनायनि उनाव ओ बथल एबा इदिनो थेमायाव सोनानै ओ सम गोलावनि थाखाय लाखिना दोननाय जायो बिनि उनाव ने नाफामा जायो आरो नोंथां आं मिथिनाय लेखायै आरो नोंथांमोननि जा नाफामखौ मारै बानायो एबा नोंथां आ नि ओनसोलाव नाफामखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नाफाम बानायनोथ आंहा ओ एसेबां रोंगौथि गैया थेवबो ओ जाय एस से रोंगौ बेखौनो नोंथांनो आं फोरमायनोसै औओ फामखौ जोंङो बानायनोब्ला गिबियावनो ओ ना बुथुमग्रोनाय जायो। ना फिसाखौ ओ फिथिग्रि बायदिसिना बेफोर नाखौ बेनि उनाव जोंङो बेखौ दैमा बा फुख्रि बा हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै बेनि गिबियावनो ओ बिगुर बा सु ओ खिफोरखौ गारग्रोनानै साफा सुगोरनानै जोङो सानदुङाव फोरान्नाय जायो। सान्नैसो बेनि उन नाव जोङो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो थास' बिलायजों ओ देनायखौ आं नुदों आरो नोंथां। थास' बिलायजों नङाब्ला बे थास'नि थाराजों देनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव बेवहाय नोङो खायफाया सामब्राम ओ बेखौबो होनाय नुदों आरो खायफाखौ होआलासेनोबो ओरैनो बानायनाय नुदों आरो। बेनि उनाव जेब्ला जोङो देयो देखाङो अब्ला बेखौ जोङो ओ थेमायाव सोना दोनो आरो थेमायाव जोङो ओ बार हाबनो हायै बादि मोजाङै नारस सोनानै थेमानि सायाव ओ नाफामनि सायाव आरो जोङो बे थास'नि जाथ थारा देनाय ओ गुबुन एक्सट्रा थारा देनाय बेखौ जोङो सायाव नारसो नारसोयै सोनाय दोन्नाय जायो जाहाथे ओ नाफामा गाज्रि जाया। बा एम्फौफोर जाया आरो बेनि उनाव जोङो मोजाङै थाखोनखौ मारिनानै बेखौ गोबाव समनि थाखाय दोन्नाय जायो। आरो बेनि उनाव बियो जेब्ला बियो जायो आरो नाफामा जायोब्ला जोङो बेखौ ओ एवनानै एसे खारै होनानै जों जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
उम।
ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओन्सोलाव ओ नाफामखौ जानानै मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बांसिन दंना गैया नोंथां?
औ दङ ओ जोंनि गामि ओन्सोल नालाय ओनि थाखायनो नाफामखौ बांसिनानो जायो ओ बांसिनानो बानायो बांसिनानो जायो। नाफामखौ माबायदि जायो होनोब्ला आं मिथिनाय लेखायै नाफामखौ गिबियावनो जोङो ओ पियासजोंबो एवनानै जायो आं पियासजों एवनानै जानायखौ नुदों एबा आंबो जादों ओ गिबियावनो पियास फानलु बिदिनो थाव होनानै एवग्रोयो एवनायनि उनाव नाफामखौ होयो। होनायनि उनाव ओ खारै इसे आरो ओ दै होनानै जोङो मोजाङै दैखौ एसेबा होनाङा एसे दै होनानै ओ गोदौ होनानै बेखौ रानथाब होनांगौ नाफाम संब्लाथ गासैबो मिथिखायो नाफामनि मोदोमनाया मा नङा होमबा। ओ बिदिनो जों जा नाफाम बेखौ संनाय जायो आरो बाथोन बायदि गथा खालामनानै। नोंथांमोननि जालाय नाफामखौ माबोरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि जाबो नाफामखौ ओ बिब्दिनो एवनानै ओ पियास होनानै बिदिनो जानायखौ आंबो नुदों आरो खायफाखौ एसे खारै आरो मस्ला बायदिसिना देनानै होनायखौबो नुनो मोनद दों आरो नोंथां। ओ नोंथाङा नार्जिखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
औ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनसै नामा नोंथां? गोजोन्नाय थाबाय नोंथांसिम।